औ खोनादों थां खोनादो हेलौ नोंथां अ खोनादो नोंथाङा खोनायाखय आंनिखो।
औ खोनागासिनो आङो दे।
अ नोंथां। दा मानि बागै रायलायनो सानदों नोंथाङा?
अ दायो जों मा ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ ओइ गायनाय फुनायनि बागै सावरायनि दे नोंथांनियाव। ओम दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव बर' बर' हारिया माने माबायदि गायनाय फुनाय बेबायदि नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ जायो ओ एसे नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनो सानबाय।
अ बुं नों
दैज्लां बो थोरनि गायनाय फुनाय ना बुंदोंना नोंथाङा सोंलुखौ औ। दा जों दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय बेबायदि होनोब्लाथ' जों गुबैयै दैज्लां बोथोराव जों मा मा आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै जों औ सावरायलायनो हा गोन आरो ना नोंथां। जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद होनबा जों गुबैयैनो आबाद होनोब्ला जों माइनि आबादखौ बुंनाय जायो आरो ना। जेरै आबाद माइनि आबादखौ जों सिगाङावनो खोथिया ओ फोग्रोनांगौ जायो। नङा होमबा औ बे खोथिया फोनो थाखाय सिगाङावनो बै खोथिया बोनाय समावहाथ' बांसिन अखा हाया नालाय। अखा बांसिन मोननाय जाया एसे बोथोरा गोरान थायो। बा गरमबो जायो आरो ना गुदुं बोथोर जायो। औ। बै समाव आ खोथिया फरायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनियावहा एसे फोरमायनोसै। ना जेरै आ खोथिया होनो थाखाय जों मा खालामो सिगाङावनो जों बे खोथिया थिलिखौ जाय दुब्लियाव जोङो खोथियाखौ फोगोन खौ मोजाङैनो जों ओ जोङो हाल एवना नै बेखौ मोजाङै हाखौ गुरै खालामना हालेवना दैजों बेखौ मोजां खामना लायो आरो ना फ्राय बिनि उनाव जोङो ओ माइखौ माइनि जोलै जायखौ जों माइ जोलै होनना बुङो नोंथाङा मा मा माइनि जोलै होयो? होनो हायो जेरै आइजंफोरनि लक्ष्मन बा रनजित माइ औ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माइनि जोलै बेखौ नोंथाङा खोथिया फोनो हायो आरोना जेरै ओ माइनि जोलै होनो बा जों बे माइखौ ओ जोङो बस्थाव सोनानै जों दैयाव गारनो दोननांगौ आरो दैयाव सो सोमना दोननांगौ आरोना फुख्रिफ्राव नवाव बा नोंथाङा बे हाखर दैखर फ्रावबो सोमनानै दोनजायो बेबायदिनो उनाव बियो हरसे हर नैनि उनावहा बियो गाजोल ओंखार खार आरो ना माइआ औ बे गाजोल गाजोल ओंखारनायखौसो फैयो आ रो थांजों लां बे खादायाव बा खेरखायाव लानानै सारस्रिना होयो आरोना खोथियाथिलियाव ओमफ्राय बिनि उनाव बियो हारसिङै रजना थासिगोन ओ साननैसो बा जिबा दान जिबा सान नङाबा। जिनैजि साननि उनाव मायलि एसे गोजौ जाबोनो हमो। बिनि उनावहा जों माइखौ हानो थाखाय अ माइखौ गायनो थाखाय थाखाय जों जेब्ला‌ औ दुब्लि फोथारावहा जों मोजाङै हाखौ हालेवना लाग्रोयो आरोना। हालेवग्रोना लाखांनानै ओ दैजों मोजां दै सै होना हासारफोर होनानै जोङो ओ बेवहाय उनाव माइ गायग्रा मानसिफोरखौ लिंहरनानै माइखौ गायनाय जायो आरो। खोथिया फुनानै खोथाखौ फुंग्रोनांगौ जायो सिगौ खोथिया फुनायनि उनाव। आं खोथिया खौ रोगाबाय माइ थिलियावहा बा माइ गायग्रा दं बेयाव बेबायदि खालामनाय जायो आ ना नोंथां। आरो बेबायदिनो जों औ। दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबा नोंथाङा आरो मा मिनथिगौ नोंथाङा। एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
दैज्लां बोथोरनि
औ।
अ दैज्लां बोथोरनि आं बा जेनेबा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो फास्टआव माइखौ सोमो सोमना दोननानै जेब्ला गाजा बेरो गाजा बेरबा बे फोना फोनानै ओ जेब्ला रज'यो खुनु जाबा हालेवखौ दुब्लि फोथारखौ फोमोनग्रोना ला माइ गायनाय जाथाव नाबादि ओमफाय गाय ओमफाय आइजोफोरा गायो ओमफाय माइख
नंगौ।
ओमफ्राय माया
माया माने प्रहाबाहानानै आर औ ओ अखा हादों आरो नै दैज्लां बोथो- रनि आबादफोर होनोबा आं थांनि सिगाङाव एसे फोरमायबावनोसै जेरै दैज्लां बोथ- थोरनि आबाद होनोबा जों ओ जों फाथोआनि आबादखौ मुवा हायो फाथोखौबो जों दैज्लां बोथोरावनो गायनाय ओ जों हानाय जायो आरो फाथोखौ सोमनानै जों फाथोनि रुंनिफ्राय बा बिनि दिरुं खा बानायो नङा होमबा। बिगुरा दिरुं जायो आरो बिलाइखौबो जों जायो फाथो
अ नांगो उम
आरो बेबायदिनो जों मैगंफोर गायनाय जायो आरो जे- रै आ मैथा मैथा बांगाल मैथा गोखै मैथा गोखा आरो बेबाय- दिनो जोंहा लेस्रा लेस्रा होनना बुङा लेस्रा तामाने जों बर' सबाय बिमा बुङो सबाय बिमानि मैगं ओ खांख्रिखला खुमब्रा लाउ
बेबायदिनो आरो आरो बेबायदिनो दङ आरो गोबां रोखोमनि मैगं गोथां जेरै भिन्दि नङा होमबा बानलुबो सो खाय बा बानलु गायनाय जायो आरो जों दे बानलु सिब्र' होनना बुङो बानलु सिब्रआबो मोजां जायो दै दैज्लां बोथोराव नङा ओमबा बेबायदिनो आरो बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो बेबायदिनो जों न'खरनि बा न'आव जानाय मैगं गोथांफोरखौ जों न'आवनो गायना लायो बा फोना लायो आरोना नोंथां आरो दं बेसो मैगं गोथां जेरै ओ मा होनो जिंखा फोरला जिंखा औ फोरला बेफोर दं आरो बेफोरो मैगंफोर गोथां दङ बेनो आरो माइ जों माइखौ गुबैयै गायो। माइ गायनायनि उनाव साननैसो नेयो साननैसो थाम दान बा ब्रै दान नांगौ जायो बियो मोजाङै मोननानै हानो थाखाय बिनाव माइखौ हानाय जायो हानानै दानि आथिखालाव जोंहा गोबां रोखोमनि मेसिनफोर ओंखारबाय। जेरै ट्रेक्टरजोंनो माइबो हानो हायो माइ मारनाबो होनो हा हायो नङा होमबा औ गायनोबो हायो गायो। आथिखालाव बांद्राय फैयाखै नामा बांसिन जों गायनायखौ मानसि बा आइजो माहारि गायनाय नुनो मोनो नंगौ नंगौ।
ऐ जेब्ला जों माइ गायखांनानै हाखाङो ओमफाय ओमफाय जों बेसर बेसर आबादनि बागै नोंथाङा बाय बुंनो हागोन नामा?
अ बेसर बेसरखौ जों गोजां बोथोर बा मेसें बोथोर बोथोराव फोनाय जायो।
अ अ नोंगौ नंगौ नोंथां उम।
औ जेब्ला जों माइखौ हाखाङो नोंसोर बेसें बोथोराव ओ जों मा होन मा दानाव हायो नभेम्बर। बा डिसेम्बरनि ओ दिसेम्बर नि सेथि बा नैथि सप्तासिम जों माइ हायनायखौ फोजोबहोयो।
अ नंगौ उम।
थ बे टाइमाव बे समावहा जेब्ला नारा गोलाव गोलाव जाना थायोना नाराफ्रा बे नाराखौ जोङो मा खामो बेसर फोनोबा बा मैगंफोर गायनोबा
औ नंगौ उम अ नंगौ उम।
सावनानै बे खामजोबलाङो खामनानै अब्लानिया बेनिफ्रायबो बे हांगार जानो थायना। बे हांगाराबो हासार जायो आरोना हासार‌ औ बेबो हासा जायो। आरो बिनि उनावहाय जों अब्लानिया मोसौजों जाय खायफा मोसौजों एवो हाल एवहो फिसा खायफा ट्रेक्टरजों एवगोन औ ट्रेक्टर फिसा जिथु पावार टिलार दंना। औ टेक्टर फि बेजोंबो एवनाय खो नुनो मोनो एबा टेक्टराव गिदिरजोंबो एवनायखौ नुनो मोनो। बा माखासे सुबुंफोरा मोसौजोंबो एवो थ' औ बेबादि हाल एवनानै हाखौ जोङो मोजां खामालायो बै समावथ' जोंनो दै नाङा बेसर फोनायावथ' जोंनो दै नाङाना थ' ओंखायनो औ बेखौ औ हाखौ एसे
अ नोंथां उम।
थाखाय मैजों समान खामो नङा होमबा? अ अ‌ नोंथां औ समान खामनो थाखाय मैजों समान खामो। खामनानै बिनि उनावहाय जों बेसरनि बेगरखौ फोनाय जायो आरो गारसोना होनाय जायो अ‌‌ नोंथां। औ बेनि उनाव नो बेसरा साननैसो उनावनो मोजाङै रज'बोयो दा बेखौनो जों बेसरखौ मैगंबो जायो नङा होम
मैगंबो जायो उम
औ ओंख्रि बायनाबो जायो आरो बेबायदिनो। बेबायदिनो उनावहा जेब्ला जों बेसर खौ गिदिर खालामनानै लाखियो अब्लानिया बेसर बिबार बारो बिबारा जा समायना ना गोमो गोमो उम जा मोजां नायनो समायना नुयो फाय बिनि उनावहाय फिथाइ थायोना बियो बिबार बारनानै बे फिथाइ थायनायानो उनाव जों बेखौ हानानै बेसरखौ हानानै फिथाइखौ बुस्रिनानै बेखौ जों मिलाव मिलावहैयो आरोना उम। थावनि थाव फेरेरो आरो बेनिफ्राय थाव दिहुननाय जायो औ। नङाबा खायफा माखासे सुबुंफोरा फाननाबो हरो बे फारिनो। बेफारिया मोजां दां दाम होला होलाङोबा बेबायदिनो जों गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा ओ गावनि जानांगौ मैगंफोरखौ गावनि न'खरावनो मावोमोन आरो बेबायदिनो थावफोरखौबो जों बेसरखौ फोनानै जोङो बानायना लायोमोन आरोना नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंहा समा जाबाय जों उनाव आरो मालाबा सावरायगोन मोजां सम लानानै दे गोजोनबाय बिदिबा।